थाङा खोनादों नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय। औ नोंथाङा आंजों रालायनो ओ ओ मा
औ हागोन नोंथां हागोन थारैनो।
दा नोंथांनाव आं फन खालामनायनि जाहोना जादों नोंथांजों आङो माखासे जोंनि बर हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां।
औ नोंथां।
मिथिखागौ नोंथाङा जोंनि बरनि हारिमु होननानै होनो होनोब्ला मा ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै ओरै दामनाय देनाय गासिबो जों नि खौ बुजियो मानो होननानै बुङोब्ला हारिमुवानो जादों जोंनि हारिनि सिनायथि। नोंगौना नोंथां? खोनादों नोंथां ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा मा जोंनि थिग बेबायदिनो मा जोङो जोंनि हारिमुनि बेलायावहाय आङो बुंनो सानदों एसे जोङो हारिमुआवहाय गाननाय जोमनाय होनोब्ला मिथियो ओ हिनजावफोरनियाव दखना दङ। दङ, जोमग्रा दं, आरनाइ दङ आरो हौवाफोरनियाव दङ मा गामसा दङ, गस्ला दङ, आरनाइ दङ। आरो जानायाव बरनि जानायनि हारिमुनि बागै होनोब्ला जोङो जोंना दङ नारजि अमा ओमफ्रायहाय दङ नारजि अमानिजों लोगोसे दङ जोंहा मेवाइ, अनला आरो नाफाम। माइसुन्द्रि मैगं दिंखिया बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ब'नि हारिमुवआव गोथाव गोथाव जाग्राफोर दङ दा नोंथां बेफोर नि अनगायैबो दंबावो जोंहा मा जोंनि गोसोखौ गोजोन होग्रा जों जोंनि गोसोखौ मोजां मोनहोग्रा बाब्रखांहोग्रा जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा आगजु जोङो दाम बरफोरनि नि गेजेराव दामग्रा देग्रा आगजुआनो जाबाय मा खाम दं, जथा दं, सिफुं दं, सेरजा दं आरो मा थरखा दङ, गंगोना दं। बिसोरो मा जोंनि बर'नि माखासे ओ बेसेन गोजा हारिमु। दा नोंथां नोंथांनि बे नि बेलायावनो सोंनोसै आं नोंथांमोननि गामियावहाय हारिमुखौ मा मा समावहाय ओ दिन्थिफुंनाय जायो, बा हारिमु दामग्रा देग्रानि बेलायाव बुंबाय नोंथां ओ नोङो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो दे। नोंथां।
औ नोंथां ओ थाङोब्लाथ नोंथां मा होनो खाम बा खाम, सिफुं, सेरजााजोंथा एफोरथ' जोंनि बरनिनो आंगो दाम ग्रा दामजु नङा होमबा नोंथां?
थां
ओ जायनि जाहोनाव जोंहा बर हारिफ्रा बेफोरनिसो गोबां बरफोरा गुबुन हारिफोरजों एबा गुबुन हादोरफोराव सिनायथि मोनदों। नङा होनोब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
नि थाखाय
जायनि थाखाय दामग्रा देग्रा गैयाबानो जोंहा दिनै बर'हा जेबोआनो गैया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ जायनि थाखाय जोंहा गोबां जेरै ओरै होननो थाङोब्ला बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायावाथ' खाम, सिफुं, जथा, सेरजा नङा ब्लानो जाया होनोमबा नङाबा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
ओ जायनि थाखाय खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरो जोंनि बर'निनो आंगो नो थाङोब्ला आंगो हथियार। दामग्रा देग्रा बर'खौ फोथांनाला- फोथांना लाखिग्रा आइजेंआनो जाहैबाय दामब्रा देग्रा। नङा होमबा नोंथां? खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरनो जोंनि बर'नि आंगो हारिमुनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां बे बियो मा दामग्रा देंग्राया नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ दा जोंहा बर'आ आंगो राव हारिमु दङ लिरनो थाखाय राव दङ लिरनो थाखाय थाखाय फरायनो थाखाय गावनिनो बिमा राव दङ दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैनि बे दिनावहाय बर' हारिमुआ गोबां दावखोबाय गोबां मुलुगावनो सिनायथि मोनबाय जायनि थाखाय बुंनो थाङ थाङोबा जोंहा बागुरुमबा मोसानायानो होन जि ख्रिस्टि मोसानायानो होन गासिबोआवबो गासिबो फाफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा बर'हा सिनायथि मोनबाय बेफोरखौ सिनायथि होनायनि गुबै गुबै मेन गोनांथियानो जाबाय गुबै मेन जा जाबाय खाम सिफुं जथा सथा बेफोरनि थाखायसो जोंहा गोबां सिनायथि मोनदों नङा हब्ला
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जायनि थाखाय जोंहा बेफोर नुवा बे बेफोर बेसादफोर गैयाब्लानो जोंहा बर'आ दिनै माबा मोनसे गैया जालांगोन बर'आ गुबुन हारिफोरजों बाख्नाय जानाय मफ्राय मुगै जानाय एबा नेवसि जानायफोरसो फैगोन दा नाथाय जोंनि दा बे दामग्रा देग्रा खाम सिफुं ज'था सलियानो गुबुन हारिफोरनि एबा जों सुबुं माहारिनि गोसोखौ खावसे खावसेखौनो बे गोसोखौ बोनानै लाखायो जायनि थाखाय सिफुं सिफुं बुंनानै थाङोब्ला सिफुं दामनायखौथ' नोंथाङाबोथ' खोन सोरबो जानो हागौ
नोंगौ नों थांनांगौ
औ जायनि थाखाय सिफुंनि देंखोजों गोबां मानसिफोरनि गोसोखौनो जों बोनो हायो। जायनि थाखाय सुबुंनि गोसोखौ बोनो हानायानो सुबुं ओ सुबुंनि गोसोखौ बोनो हानायानो जाहैबायफां सिफुं जथा सेरजा बेफोर जोंनो गासै जोंबो मिलायनानैसो जोङो सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनानै लानानै हायो जायनि थाखाय बर'आ बेफोरजोंबो गोबां सिनायथि बर'नि आंगो दामग्रा देग्रा होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' खाम सिफुं सेर ज नङा हबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथाङ नंगौ
दिनैहाय औ दिनैहाय बेफोरनि बेफोरनि जाहोन बेफोरजोंनो जोंहा गोबां सिनायथि मोनबोबाय गोबां बर'आ नाम मोनबोबाय बेफोर दामग्रा देग्राजोंनो नाथाय बर'आ दिनै आंगो राव हारिमु दं नाथाय बर'आ दिनै जाय बर हारिम बर' हारिमुआव जों बयबो बयबो बर' फिसा बर' लाइमोनफोरा बे हारिमुवआव आगान होनांगोन हाबनो नांगोन हारिमुआव सिबिनो रोंनांगोन राव लेखाफोरा रोंनांगोन जानाय लोंनाय बर'नि जानाय लोंनायखौबो रोंनांगोन बर'नि दामांग्रा देग्रा दाम जुखौबो सोलोंनो लानो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नांगौ नोंथां नांगौ
जायनि थाखाय जोंहा बर'हा दिनै जाय गोबां गोजौ गोजौ गोजौ मानसि गोजौ लेभेलाव मोनहैनो हाबाय बर'हा बर'आबो दिनै जाय गावनि राव हारिमु दं गावनि जानाय लोंनाय दं गावनि नि थाग्रा जोमग्रा दं। सिनायथि मोनबोनो हाबाय दिनैहाय बर'आाबो मोनसे गोग्गानो हानाय राव हारिमु जाहैबाय जों जोंहा दिनै जोंहा दिनै बर' रावजोंनो फरायनो मोननो हाबाय बर' बिजोङाबो बर' बिजोङाबो जौगालांबाय जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां बर' लाइमोनफोरनि नाजानायावस बेफोरबो जानो हादों नङा होमब
नोंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
दा जेरै जोंहा बर' फरायसा आफादबो दङ बर' हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बर' लाइमोन नों आं जों लाइमोनफोरानो बर' हारिमुखौ सिबिनो रोंनांगोन दिनैहाय बर'नि राव हारिमु दख'ना गाननाय जोमनायफोरखौबो गाननो रोंनांगोन । गामसा गामसा गस्लाफोरखौबो गाननो रोंनांगोन नङा होमबा नों
औ औ औ ।
दिनै जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो बर'नि बर'नि हारिमुखौ बर'नि दख'नाखौ मोजां मोनो बर'नि गामसाखौ मोजां मोनो गोबां सुबुङानो बेफोर हारिनि आर'ना आर'नाइ होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ जायनि थाखाय जायनि थाखाय
आर'नाइ जोंहा दिनै बर'नि मेन गुबै जा मेन गुबै सिनायथियानो जाबाय आर'नाइ नङा होमबा नोंथां?
ब
जायनि थाखाय बे आर'नाइखौ गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि आसामाव थानाय गोबां सुबुंफ्रानो आर'नाइ जिखौ इवस खालामो एबा आर'नाइखौ बाहायो जायनि थाखाय जोंहा बे आर'नाइजों गोबां सिनायथि मोननो हादों आर'नाइ एबा दख'नाफोरजोंबो बेयाव गोबां सिनाय मोननो हादों जोंहा दिनै बर'आानो बर'हा बयनिख्रुइबो राव हारिमु आलदा आलदा दंखाथारो जायनि थाखाय जोंहा दिनै जोंहा दिनै बर'हा मोनसे गोग्गानो हानाय हमु जाबाय बर'आ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बयबो बयबो सुबुं माहारि बर' सुबुं फिसा बर' फिसाफ्रानो बाहागो लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ ।
जायनि थाखाय बर'हा गोबां गोबां सिनायथि मोनबाय दा नोंथाङाबो फंनैसो फं-फंनैसो बर'फोरनि बागै बर'फोरा माबोरै दा बे बे समाव नैबे दिनैनि समाव बर'फ्रा माबोरै थांनानै दं एबा माबोरै सोलिनानै दं नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौ आं आसा खालामबाय नोंथां ।
नोंथांनि सोंनायावहाय आंहा जोबोद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा दि सिगाङाव बर'फोर जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै माखासे हारिमुनि सोमोन्दै बुंलांबाय खोथा जोबोद मोजां मोनबाय आरो आं माखासे मिथिखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय बिदि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर दा आंनि बेलायावबो बिदिनो नोंथाङ दि सिगां हरलांखादोंमोन जोंनि बर'नि हारिमु राव थुनलाइ गासिबो मा जोङो जोंनि बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोनदों जोङो बर' बेजोंजोंनो लिरनो मोनदों जों जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिदों नोंगौ थिगैनो दा बेफोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव जोंनि बर' हारिया जोबोद जेरावबो आखा फाखा दामनायाव होन जोंनि हारिमु होन जानायाव होन जोंहा गासिबो दंखाजोबो नों थां जोंहा गासिबो दंखाजोबो दा बेनि थाखाय जोंहा मा बयजोंबो सिनायथि जानाय जोंनि हारिया बिराद मोजां बेफोरखौ जोङो मा जोङो लाखिबाय थानो रोंनांगोन जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनो रोंनांगोन जोङो जोंनि मोनखानाय हारिमु थाखो थानाय हारिमुखौ जोङो मा जोङो नेवसिनो मोननाय नङा जों लाजिनो मोननाय नङा जोङो बर' जानानै बर' बर'नि हारिमुजोंनो जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो लाखिनांगोन सोलोंनांगोन जों जोंनि हारि हारिमुखौ जोङो जोंनि हारिमुजों फोथांना लाखिनांगोन बयबो रोङैफोरखौ फोरोंनांगोन आरो जोङो गोजौ थाखोसिम जोङो थांनो दावगानो नाजानांगोन आरो दाव जौगासिनो बे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैनो गोबां सुबुं लामा गिदिर गि गिदिर मानसि जाहैनो हाबाय जेराव ओ बि-बिनि थाखाय मा जोबोद गोजोननाय जाबाय जोंनि हारिमु बर'नि सायावहाय दा जोंहा समनिबो आंखाल नोंथां दा जोंहा रायलायबाबो जोबखाया खोथाया बे खायनो मा उननि भिडिअ हायहाय नोंथां खौ मोजां टपिक लानानै रायलायनानै सावरायनो मोनसिगोन होननानै आं आसा थाबाय। दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। दा नोंथा
आंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायकर नोंथाङा नोंथां लोगो मोननानै गोबां मिथिनो मोनि बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथां। नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा गोजोनायखौ बावहरबाय नोंथां।
उम दे दे होमबा नोंथां थाथ'लायसै।
औ नोंथां जागोन दे।